थां औ
उम खोनादोंना मोजाङै उम
ओ जोङो दायो ओम मोननैसो आदोनि सायाव सावरायनोसै नोंथां सम दङब्ला।
ओ सम दङ नोंथाङानो एसे सावराय जागोना ए नोंथाङानो एसे सावरायग्रोदो नामा। उम खोनाबाय दा।
औ औ औ
अ नों नोंथाङानो सावरायग्रोदो नामा होनदां।
औ दावबायनायनि सोमोन्दै।
औ
औ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि जिउआव बेबो मोनसे गोनांथार नङा होमबा। ओ जोङो दावबायनोबो नांगौ मानो होनोब्ला जोङो न' सिङावनो थाबाय थायोब्ला जोंनि गोसोआव बायदि गाज्रि साननाय एबा बेले बेजे साननाय बायदिफोरा जोंनाव जाखांफैबाय थायो। नङा होमबा नोंथां औ बेनि बेखायनो जोङो ओ लोगोफोरजोंनो जोंहा ज' ज'यै जोङो ओक्षखाथि खालानि जायगाफोरावबो हा जोहला दैमा दैसा बायदि थानाय जायगाफोरावबो जोङो बेरायहैनाय एबा दावबायहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि सुबुंफोरखौहाय ओ बिदिनो जोङो ओ बे दावबायनायाव जोङो गोजान गोजान हादोरफोरावबो जोङो गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो गोजान गोजान जायगायावबो दावबायहैनाया मोजां आरो जोङो दावबायनानैबो जोबोर मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो जोंहा बिदि जायगाफोराव दावबायनो थाङोब्ला जोङो बैफोर गुबुन हादोरफोरनि गुबुन जायगाफोरनि राव हारिमु बायदि आसार खान्थि ओ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौहाय जोङो मोनथिनानै फैयो नङा होमबा नोंथां। औ जोङो बेफोरबायदि ओ गुबुन गुबुन जायगानि बिदि गुबुन गुबुन हारि एबा गुबुन सुबुंफोरनि बायदि हारिमुफोर खौ जोङो मोन्थिनाया ओ जोंनि थाखाय मोजां जोङो जे ब्ला बेरायनो थाङो अब्लासो जोङो ओ बेफोरखौहाय जों मोनथिनानै फैयो। नङा होमबा औ बिदिनो जों ओ जोंथ' गुबुन हादोरफोरनि ओ बिदिनो जानाय रोंनाय बायदि राव हारिमुफोरखौथ' जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि ओ मबाइलफोरजोंनो जोङो मोनथिनो हायो एबा जों नुनो मोनो‌। ओ थेवब्लाबो जोङो जेब्ला बै जायगाफोराव थांनानै जेब्ला दावबायहैनो थाङो जोङो जोंनि मेगनजोंनो जेब्ला नुनानै फैयो अब्ला जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो जोङो बांसिनै मोनथिनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बिदिनो जोङो आथिखालावहाय बै दावबायहैनायाव ओ बिदिनो बायदि सावगारिफोर सेबखांनानै आरो ओ भिडिअफोर बायदि बानायनानैहाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरखौ फेसबुक इउटुबफोरावहाय आबरड होनानै जोङो बेफोरनिफ्राय रां आरजिनायबो जोङो नुनो मोनसै। आथिखालनि सुबुंफोरखौ। नङा होमबा? औ बिदिनो जोंहा दावबायनो थाङोब्ला ओ गोबां जोंहा मुलाम्फाबो जायो आरो। आरो जोङो मोनथिनानैबु मोनो। गुबुन हादरनि गो थासारिफोरखौहाय ओ बिदिनो खायफा खायफा ओस सुबुंफोराहाय बे दावबायनायाव दावबायनायावहाय बिदिनो गोरिब सुबुंफोरा खाथि खालानि जायगाफोरावनो ओ थांनाय जायो। गुबुन हादोराव थाङाब्लाबो। ओ बि बिदिनो ज' ज'यैहाय लोगोफोरजोंहाय ओ लाव खार ओंखाम जाहैलायनाय गामिनि सुबुंफोरा ज' ज'यै बिदिखौहाय जोङो नुनो मोनो। बोथ थोर लायै बोथोर, नङा होमबा नोंथां? औ जोङो बिदिनो फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो फोरोंगिरिफोरजों एबा फरायसा फोरजों ज'यै लोगोसेयैहाय जोङो ओ बायदि बोथोर लायै बोथोर जोङो ओ ज'यैहाय सावरि ओ बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो जोङो गोबां रोखो खोमनि दावबायनो हायो। ओ जोङो लोगोफोरजोंबो बिदिनो ओ खाथि खालानि जायगाफोरावबो ओ दसे दसे बिदिनो बेरायहैनाय बेलासि समफोराव बेरायहैनायबो जोङो नुनो मोनो जोंनि लाइमोनफोरखौहाय।
ओम।
औ, नोंथाङाबो एसे फोरमायदे दावबायनायनि सोमोन्दै।
उम ओरैनोथ' जों दावबायनाय होनोब्ला जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनाय बा दावबायहैनाय बेरायहैनाय बा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थांनाय। जों बेफोरखौनो दावबायनाय होनो। नङा होमबा?
औ न
आरो जों बेफोरावहाय दावबायनो थाखाय जोंनि सुबिदा बायदियै जों माब्लाबा गावनि गारिजों माब्लाबा भारा लानानै बेफोरबायदिनो जों दावबायनायखौ नुनो मोनो। जेनेबा गोजान खाथि बेफोरनि बाथ्राबो जाहैबाय जेनेबा खाथिब्ला जों अबहायबा जों थाबायनानै थांनो हानायखौ थाबायनानैबो थांबाय बेबायदि। आरो माब्लाबा समावहाय जोङो गोजान जायगायावहाय थाङोबा उम बास गारिजोंबो थांनो हायो जेनेबा ट्रेनजोंबो फ्लाइटजोंबो बेफोरबायदि नो जोङो जोंनि जे दावबायनाय बेखौहाय जोङो दाव यनो हायो आरो जिखुनु नोंथाङा ओम बुंदों जे दावबायनाय दावबायनायावहाय गोबां जोंहा मुलाम्फा मोनो जोङो खोनानायजों नुनायजों गोबां फाराग दं जायखौ जोङो मेगनजोंहाय जेनेबा मबाइलावनो नुयोब्ला बा खोनासङोब्ला जे गियानखौ मोनो बेनिफ्राय जोङो बांसिन जे खाथियावहाय थांनानै जुदि जों नुयैथारोबा जोंहा बांसिन गोसोआवबो थायो बा नुयो बा जों बांसिन बांसिन गोजोन मोनो आरोखि बेफोरनि जे थासारि बेफोरखौहाय जों गावनो मोनदांनानै ओम बेबाय
औ औ
आरो जोङो मोनसे खोथा जेनेबा बेखौहाय जों गोसो होनांगौ दावबायनायावहाय जों जेब्लायबो मानि गावखौनो गाव सांग्रां थानांगौ एबा सांग्रांहाय जों मिथिनानै लानांगौ जे जोङो दावबायनायावहाय माखासे सांग्रांथिनि गोनां जेनेबा अबेहाय थांगोन बेनि थासारिया माबायदि बेवहाय मा रायज्लायो मा बिनि आसार खान्थिफोरा बेबायदिनो जों जेराव थायो बिनि अनगायै जे जों जेराव बेरायहैगोन बेनि आबहावाया माबायदि गुसु ना गुदुं जों बेफोरखौबो मि थिखानानै लानांगौ आरो बेफोरनो मोनफा मोनफा सांग्रांथि होननानै आं बुंगोन आरो जोङो ओम दावबाय हैैयोब्ला जेनेबा गावनि गारि फोरजों दावबायहैयोब्ला जों गारि फोरा माबायदि जेनेबा लामाया माबायदि ओम बेफोरखौबो जों मिथिनानै लाखानाया मोजां जोंनि थाखाय ओरैनोथ' जों दावबायनानै गोबां मोजां मोनो आरो जोङो दावबायनानै माने गोजोन लानो थाखाय जों बांसिन दावबायहैनायखौ जों मानि मोनो आरोखि
थिग बेबायदिनो जों गोजोन लानायजों लोगोसे दावबायनानै माखासे गियानफोर खौहाय आरजिनो हायो दिनै नोंथाङा जेरै बुंलांदों जे मोनसे हारिनि राव हारिमु जों बेखौ मिथिनो मोनो होननानै नंगौ बेयो माने जों जेराव थायो
औ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
जागाय लां बेखौनो बेबायदिनो जोङो माखासे उम जुनारसालिफोरावहाय लांनानै गथ'फोरनो दिन्थिहैनाय ङो बेफोरखौबो दा बेफोरनिफ्राय जोंनि फरायसाफोरा उम गोबां थुलुंगानाय आरिनाय बेफोरखौ जों मोनो आरो बेफोरनिफ्राय बेफोरखौ नुनानै जों माखासे फरायसाफोरनो गियानबो आरजिनानै होहोनो हायो। बेबायदि आरोखि आरो लोगोसे जोङो माने फरायसा जोंनि खाथि सोमोन्दो एसे खाथि सोमोन्दो खालामनो थाखाय जों
गथ'साफोरखौ बा फोरोंगिरि फरायसाफोरखौ जों बबेहायबा लावखार ओंखाम जानो लांनाय जेनेबा बेफोरबायदिबो जों नुनो मोनो आरो बेफोर उम बेफोरबायदिनि गेजेरजों बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो जोङो माने बे लावखार ओंखाम जानाय आयनाय समावहाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरनो गोबां सोलोंथाइ होनाय आरिनाय बा गोबां मानि गुबुन गुबुन एक्टिभिटिस लानानै सोलोंथाइ होनाय आरो जों नुनो मोनो आथिखालावहाय।
ओरैनो नोंथाङा बबे बबे जायगाफोरावहाय बेरायखो? खोनादोंना?
थ' ओ औ खोनादों।
उम।
आंथ' बिदिनो एसेबां गोजान जायगाफोराव बेरायफेराखै बिदिनो खाथि खाला जोंनि नैबे खाथि खाला जायगाफोरावनो बिदिनो हाजो हाला दैमा दैसा थानाय जायगा बिदिनो सकि हाजो दारागाव हाजो बगामाथि हाजो बायदिफोरावहाय बेरायदों आरो ओ बिदिनो बे ओ जोंनि आसामनि बे गुवाहाटियावहाय ओ बेयाव एसे बेरायहैदों बायदिफोरावहाय औ ओ बिदिब्ला नों नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै।
औ दे नोंथां।
औ।